मोजाङै खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां। अ
जोंहा मा सावरायबावनो नामा जेनेबा न'खरावहाय। ए बावैसो सिगांथ' सावरायखाबाय एसे बेबायदिनो न'खरावहाय गोनां जानायफोरखौहाय आरो मा मा मुवा दंबावो बेफोरखौहाय एसे सावरायबावनो नामा नोंथां।
औ जागोन दे अब्ला नोंथां।
ओरैनो संग्राय सान्द्रि जेनेबा गायहेन उवाल बेफोरखौ सावरायजाबावगोन खोमा। ना
औ जागोन औ जागोन।
दा आंथ' होमबा जोंथ' सिगाङावहाय सावरायखाबाय माखासे जेनेबा आबाद मावनायाव मा मा बाहायो नङा होमबा।
औ औ।
बेबायदिनो ना हमनाय आरिनायाव मा बाहायो बेखौबो जों सावरायखांबाय एसे जेनेबा जों गाव गावनो मा मा। आगजु बानायनानै लायो। बेबायदिनो जोङो मा जेनेबा। ओंखाम संनानै जेनेबा माइरं। खुनानै जेनेबा माइरं सौनाय आरिनाय बे फावबोथ' जोङो जोंनो बानायनानै लायोना माखासे बुस्थुफोरखौ। जेनेबा जेनेबा उवाल गायहेन।
औ औ।
ओरैनोथ' जोङो जोंनि गोनां जानायखौ जोंनो। बानायनानै लाजोबो हब्लाबो माने बांद्राय बुंनाय जानाय नङा जेरै जोङो माइफोरखौहाय मावबाय माइ जोङो न'आवहाय लाबो। ह बोनानै दा जों बेखौहाय माइरं आ खारै जानो थाखाय ओंखाम जानो थाखाय जों बेखौथ'। ओरैनो जाया नालाय दा जों बेखौहाय संनानै लानांगोन बे सौनानै लानो थाखाय जोङो। उवाल बा गायहेन जे आरो। बबेथिंबा बबेथिंबा जेनेबा दिंखि होननायबो बाहायो आं। जोंनिजों बाहायनाय नुवाखै उन्दैनिफ्रायनो आरोखि दा बेफोरखौहाय जोङो उवालफोरखौहाय दुमब्रु बि बिफां बेफोरनिफ्राय जों बानायो जेनेबा दंफांनिफ्राय जों बानायो दानख'नानै आरिनानै। बेबायदिनो गायहेन गायहेनफोरखौबो जेनेबा गोदोथ' दंफांफोराबो मेरलामोन नालाय साल सिरिफोरनि। गायहेनिफोरखौ नि बानायोमोन आरो बेबायदिनो। ओमफ्राय जेरावहाय जों गुदि देग्लिगोन बेवहाय जों सामा मोनसे लाहानि हासथाम बायदि होनानै
औ औ नंगौ
बेबायदिनो जोङो बेबायदिनो बेजों लोगोसे जोङो बे माइरंखौहाय जावनो थाखाय बा ओ माखासे माइ गाबफोरखौहाय सालिख'नो थाखाय जों मा बाहायोमोन सान्द्रि बेफोरबायदि बेफोरबायदि सान्द्रिखौ जों गाव गावनो जेनेबा गामियावनो बा सोरबा गोरोंफोरनिफ्राय जों बायनानै लाबोनानै बा जायफोरा रोङो गाव गावनो हेबनानै आरिनानै जों लायोमोन। आरो बेफोरखौ जों बांसिन जेनेबा संग्राय सान्द्रि आरो मोनसे दंबावो जोंहा सानदांगा जायखौ जों माखासे आबाद मावनायावहाय जोङो बेगरफोरखौ जेनेबा
सालिना
साबान उम साबानिफ्राय सालिख'नो थाखाय जों जायखौ बाहायोमोन। बेफोरखौ जों औवाजोंनो बानायबाय उम बेबायदिनो जों गाननाय जोमनायनि बेलायावहाय हमनानै लादो जोङो जोंनि हारिया दख'ना गानो गामसा गानो नोंथाङा जे सिगाङाव बुंलांबाय आर'नाइ दा जों बेफोरखौ जोङो गानो हिसाबै माने जों बेफोरखौ जों गाव गावनो दिरुननानैबो लायो। दानानै लायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
उम हम आरो दा जों बेफोरखौहाय दानो थाखाय जोंनो जि मुवाफोर नांगौ। जेनेबा साल खुन्थियानिफ्राय लानानै थार ओ थारत साल गन-गनसि बेबायदिनो गोबां आरोखि जेनेबा जि जि नांगौ बेफोरखौ माखासे औवानि बा दंफां बाथामफोरनि जों बेफोरजोंहाय जों बानायनानै लानाय आरिनाय जों नुनो मोनो। बेबायदिनो उम जोङो जेनेबा साल खुन्थिया साल खुन्थियाखौ सिगां समावहाय जोङो साल दंफांनि बाहायोमोन। मानो होनबा जोंना गोदो गोदाय मानि गोबां दंफां लाइफां दंमोन नालाय नाथाय आथिखालाव बेफोर उम बेफोरखौ जोङो गय बिफांनि गुदि जेनेबा गय थैनाय बिफांखौबो जों बानायनाय नुबाय बेबायदिनो जोङो औवा बुरखानि बेफोरबायदिजोंबो जों बानायनानै लानाय नुनो मोनबाय नङा होमबा? आरो बेल' नङा जों माखासे दाखोर गारनाय बा हा रोगानाय आरिनाय मैगं खानाय दा बेफोराव जों माखासे बुस्थु बा आइजें आइलाफोरखौबो जों गाव गावनो बानायो जेनेबा खादा मैगं खादा उम बेफोरखौ आरोखि ओमफ्राय नों दा एसे बुंलांबानो जाबाय आरोखि बेफोरखौ माबोरै बानाय ओमफ्राय जोंहा मोनसे दंबावो जेनेबा जोङो जौ संनानै लोङो नङा होमबा? दा जौ संनानै लोंनायाव जे जों मोनसे जौ फिसिनायावहाय बाहायो ओम मा बुङोमोन बेखौहाय? ओ लाव- लावथख्रा ना मा बुङो?
औ औ नंगौ
उ बेफोरखौबो जों गाव गावनो बानायनानै लायोमोन। आरोमाने उ मोनसे गोसोखांजाथाव बुस्थु हो ओरै माने सिगां समावहाय मा बायदिसिना माखासे बुस्थुफोर खौ दोननो थाखाय जों लाव थख्रा बानायोमोन उम हम माने बेखौहाय जोङो जेब्लानाखि लावखौहाय गोमोन जायो लावआ लाव फिथाइया अब्ला जोङो बेखौहाय सेवहोयो आरोखि सिंनिखौ सेवहोनानै फोराननानै आराम मोनसे गुदुं बानायो आरोखि माने हानहरग्रा आरिग्रा। उम फलंनानै बेफ्राव जोङो बायदिसिना मानिे बुस्थुफोरखौ दोननानै आरिनानै जों बाहायनाय नुनो आथिखालावथ' बेफोर गैला बेफोरनि बारै जेनेबा दिब्बा आरि बेफोरबायदि गैयामोन नना सिगां समाव। दा बेफोरनि उम आरो जों हाबाफोराव बेहाय जों सुनै आरि दोननो मा बाहायो? औवानि जे बाहायो उम उम बेबायदिबो आरोखि। मोनो बेखौ मा बुङोथाय आंबो मिथिला जिखुनु सुनै दोननो थाखाय बेनिफ्राय नोंथाङा ओ जेसे हायो एसे गोसो खांनानै जेनेबा फिसा फिसौ जिखौ गोसोखाङो बेखौ एसे बुंलांदो ओमफ्राय बे न'खौहाय माब्रै माबोरै बानायो हायोबा एसे बुंलांबावदो आरोखि दे।
औ औ जागोन दे नोंथां।
उम उम उम
अब्ला नोंथाङनि गोबां बाथ्रा बुंलांबाय नङा होमबा नोंथां?
उम उम
औ बिबदि आङो ओ जिे जोंहा जि जौ संनायाव जिे नोंथाङा बुंनाय जि लाव दख्रा बेखौ माबोरै बानायो?
औ औ
बेखौ माने नोंथां बुंनाय बायदिनो आंबो बारा एसेग्राब मोनथिया।
उम
नाथाय आं जे जोंनि जिे आथिखाल मुगायावथ' जोंहा गोबां सोलायबाय नङा होनोमाव नोंथां?
औ औ
बिदिनो जोंहा बिदि लाव थख्रा बायदिया जोंहा गैनो थांला आरो जोंहा स्टिलनि खान्था बायदिसो गोबां
उम उम
आरो जोंहा जुदि गोदो जि दानाय लुनायाव एबा दानाय लुनायाव जोंहा बाहायनाय जि आरो आगर बायदि गाब गोबां दङ नङा होमबा नोंथां?
उम उम
बे गाबाव ओ गोदो जोंहा मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय बायदि लाइफांनि बिलाइ बिबार बायदिखौनो जों माने देग्लिनानै
हम
बेनिफ्राय जि मोननाय रोसि
हम
बेजोंनो माने गाब फनाय जायोमोन आरोना नोंथां। जेरै जोंहा जोंहा जि आर'नाइ ओ गलाब गाबनि गैया होनब्ला नोंथां?
हम
बिब्दियाव माने जोंहा हाग्रानिफ्राय बुथुमनाय जि गलाब गाबनि जोंहा बिबारखौ बिदिनो लाबोनानै जोङो माने देग्लिनानै बेनिफ्राय मोननाय रोसिखौनो जोङो आवगाययाव फोननाय जायोमोन आरो नोंथां।
औ औ
औ बिब्दिनो जोंहा गोबां फिसा फिसा बायदि मुवा बेसाद ओ दोङो जायखौ जोङो गोबांखौनो जों बाव बावबायबो नोंथां।
औ औ
औ आरो जोंहा जे न' बानायनो बे न' बानायनायाव ओ जोंहा औवानि गोनांथि जायो नंगौ। नोंथां औ आरो जोंहा जे जोंहा ओ औ न'सो ायाव जि जोंहा होथेनो जेराव जोंहा ओ थोरि नांगौ।
उम
ओमफ्राय खासि हाग्रा आरो आंनि खोन खोनानो मोननाय बदिब्ला माने जायहा न' बानायाव जेब्ला थोरि एबा खासि हाग्रा बायदि मोनाब्ला जोंहा मा खालामो ओ जि जोंहास' मोनसे माइ दं नङा होमबा नोंथां जायखौ जोङो जोसा माय होनो।
औ औ
बेनि माने नाराखौबो होनाय जायो आरो नोंथां हाना लाना फैनानै।
औ औ
औ बेबायदिनो गोबां न' बानोनाय जो नाथाय आवगायनि न'फोरा माने ओ खथा मोननै अबावबा हथा मोनसे बिदिनो फिसा फिसा आरो गाहाय महर जायोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ औ
जाय जायगायाव माने थानो जोबोद गुसु जायो जेराव जोंहा ओ गरम एबा गोलोम बोथोराव जोंहा ओ बेनि जायगाया माने गुसु आरो जोंहा गोजां बोथोराव गुदुं जायोमोन आरो नोंथां।
औ औ
औ बिबदिनो गोबां आरो जोंहा जि ना गुरनो बाहायनाय जि सेन सेन ना लानो थाखाय जोंहा हबायनां थारगौ नङा होमबा नोंथां बेफोरखौ माने जोङो औवाजोंनो हेबनाय जायो आरो नोंथां‌।
औ
ार माने बेखौ जोङो ओ औवा बबावबा माखालबो बुङो आरो बबावबा जाथि बेबो बुङो आरो नोंथां जोंनि ओनसोल जाय गोबाङानो गुबुन गुबुन जायगा लायै जायगा जोंहा रावफोरा एसे बेलेग बेलेग आलादा आलादा जायो नङा होमबा नोंथां?
औ
औ बिब्दिनो बे ओ औवाखौ मानोे जोङो फिसा फिसा महरजों जों सिरनानै बेखौ माने ओ हेबनाय जायो आरो नोंथां।
उम उम
औ नाथाय दा जोंहा जा आथिखालाव नंगौ जोंहा गोबां सोलायबाय जेराव जोंहा ओ खबाइ फोरखौबो ओ प्लास्टिकनि बायदि बानायनाय नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ औ
औ आरो नोंथाङा दहय जि बुंलांबाय जि गोबां जेरै आबाद मावनो बाहायनाय बायदि आखुफोरखौ आथिखाल मुगायावनो गोबां खमायनायखौबो आं नुनो मोनदों आरो नोंथां।
उम
औ अब्ला ओ नोंथांमोननि जेबोनो बिब्दि जे बायदि गोबां मुवा बेफोरखौ बिब्दिनो गुबुन जिराद जेबा सोर एबा लहा प्लास्टिक बायदिजों बानायनाय नुनो मोनदों नामा नोंथांमोननि ओनसोल जाहैबाय
ओ
ओ जेनेबा आं दासो बुंलांबायदि जि जोंहा खबाइ